हेलौ औ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों।
औ माबोरै दं नोंथां?
ओ मोजाङै दं दायोथ'‌ ओ नोंथांनो मोनसे हा?
दाहाय जों दान्दिसे सावरायगोन आरोना नोंथां।
औ औ जागोन।
दा जों दानाय लुनायनि बागै एसे सावरायगोन आरो नोंथां।
औ दानाय लुनाय ना?
औ औ औ दानाय लुनायनि बागै एसे सावरायगोन।
औ।
दा नोंथाङा एसे ओ नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन ना दानाय लुनायनि बागै? अननानै।
औ दानाय लुनाया नोंथाङा सोरनिखौ होनदोंमोन? ओ जेनेबा
बर' बर' आइजो औ औ औ। बर' आइजोफोरनि दानाय लुनाय।
औ माने बर' न बर'फोरनि बिथिङावल' नङा गा खायसे हारिनि बिथिङावबो दानाय लुनाया दङ नालाय बेनिखायनो नोंथांनियाव सोंनाय जाबाय आरो। ओ औ। दा ओ बर'फोरनि दानाय लुनाय होननानै बुङोब्ला बेयो मोनसे स्किल होननानै बुंनांगोन बर' आइजोफोरनि ओ मोनसे औ रोंगौथि दा बे दानाय लुनायखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो बेसोर आइजोफोरा बा बर' आइजोफोरा ओ औ दानानै लुनानै गानबोदों गावसोरनि गोनांथिखौ सुफुंबोदों गावसोरनि गोनांथि नि अनगायैबो गुबुननि न'खरनि सुबुंफोरनि ओम गोनांथिखौबो सुफुंबोदों दा बेजों लोगोसे बिसोरो औ गावसोर गाननायनि अनगायैबो ओ फानबोदों फाननानै बेफोरनिफ्राय रांखावरि खामायबोदों दा बेबायदिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो जिहेथु बिसोरो ओ दानानै लुनानै जिफोरखौ गावसोरनो ओ गानबोदों फानबोदों दा बेफोर गासैबो माने गिबि गिबियाव जागायदों होननानै बुङोब्ला माने बिसोर जेहे थु एम्फौ फिसियो नङा होनोब्ला
औ-औ
औ दा बै एम्फौ फिसिनायनिनै फिथोबनिफ्राय जिहेथु ओ इन्दि खुन्दुं दिहुनो दा बैफोरनिफ्राय बिसोरो गिबियाव उम दाबोदों बा दानानै गानबोदों होननानै जोङो मिथिनो मोनो आरो दा बे दानाय लुनाया बिस सोरनि गेजेराव बा बर' आइजोफोरा माब्लानिफ्राय ओ दाबोदोंमोन बिसोरो माब्ला दानो सोलोंजेनदोंमोन बेनि ओ बेबायदि थि सम बा रोखा जोङो मोननो थाङा अब्लाबो जों बुंनो हायो हायो जेब्लानिफ्राय बिसोरो समाज दानानै ओ रायजो जाबोदोंमोन। ओ दा बै समनिफ्रायनो हयथ' बिसोरो बेबादि दानाय लुनाय नायनि रोंगौथिखौ मोननानै बेफोर आदब खायदाफोरखौ सोलोंनानै बिसोरो ओ दाना लुनानै समावजाव गानबोदों होननानै जों बुंनो हायो आरो दा नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
हागोन थारैनो मा होनो दानाय- लुनाया माने बर' हारिनि समाजारि बा हारिमुवारि आरो रांखा न्थियारि जिउनि मोनसे माने अनजानाय बाहागो आरो ना नोंथां। दा गोदो गोदायनो माने ओ बर' सुबुंफ्रा गावसोरनि न'खराव माने बाहायनाय बा बायदिसिना गाननाय जोमनायनि सि जोम आरो बायदिसिना आबाद मावनाय बा ना हमनायनि आवजादफोरखौ माने आखाइजोंनो दानानै आरो बायदिसिना आखाइजोंनो दानानै माने लुनानै लाबोदोंमोन आरोना नोंथां। दा बर' सुबुंफोरनि माने उन्दै मोगा मोगि गियान आरो आखाइयाव थानाय माने रोंगौथिखौ फोरमायो आरोना दा खासे जोंनो ओ दानाय लुनायनि खान्थि थायो नङा होमब्ला? दा बर' समाजाव दानाय लुनायनि खामानिया माने गाहायै हिन्जावसा एबा सिख्लाफोरनि सायाव सोनारो आरो ना नोंथां।
दा ओ गोदोनि समाव माने मोनसे मोजां न'खराव माने हिनजावसाफोरा हिसानसालि दानाय रोंनाया माने ओ अनिबार ज' आथारमोन आरोना नोंथां। दा माखा से ओ हिसानसालि बा आवदारफोर नङा होमबा नोंथां? दा बर' हिन्जावसाफ्रा ओ काट बा बायदिसिना माने बानायनायाव माने हिसानसालि बाहायनानै माने सि दायो आरो ना नोंथां। दा बेयाव माखासे आवजारफोर नांगौ जायो नङा होमब्ला नोंथां? ओ माखु नांगौ जायो। ओ गानद्राय नांगौ जायो फंफा नांगौ जायो बायदिसिना बुस्थु माने बायदि आवजारफोरखौ बाहायनाय जायो आरोना दानाय लुनायाव माने गोदोनि समाव दानाय लुनाया खालि न'खरनि थाखायल' आ थारमोन आरो नोंथां नाथाय माने दानि जुगाव बा आथिखालाव बेयो मोनसे रां खामायनायनि गेदेर राहा आरोना माने गेदेर राहा जाबाय आरो। ना दा बर' दख'ना बा आर'नाइ बा बायदिसिना गामसा माने बेखौ बानायनाय सोलोंथायारि बेसादफ्रा माने बबेबा हादर हादर सायावबो माने माने गाहाय बाजार मोननो हादों आरो नोंथां। दा बेयो बर' न'खरनि माने रांखयारि हेफाजाब होदों आरोना नोंथां। दा माखासे ओ दानाय लुनाया खालि मोनसे खामानिल' नङा। बेयो बर' हारिनि मुंथाय बा सिनायथि आरोना नोंथां। दा दानि गोदान जुगाव गाननाय जोमनायनि रोखोमा सोलायब्लाबो माने बर'फोरनि हारि हारिमुवआरि दख'ना आर'नाइ आरो बायदिसिना बेयाव ओ दानाय लुनाय बेसादफोरनि गोनांथाया माने एंगार जायै थाबाय थागोन आरोना नोंथां। दा बे मोजां हारिमुवारि माने गियानखौ माने गोदान मिरुनि सुबुं फ्राबो लाखिनाया गोनां आरोना नोंथां दा माखासे ओ दानाय लुनाया बर' हारिनि मोनसे बयनिख्रुइबो मो मोजां आरो गोमसार हारिमुवारि गियान आरो न नोंथां दा गोदोनिफ्रायनो बर' न'खराव सिख्ला एबा हिनजावसा फ्रा ओ दानाय लुनाय एबा हिसानसालि दानाय खामानिखौ सोलों नाया माने बेवहाय ओ गोनांथार बा मोनसे आरटिस आरत आरोना नोंथां दा बर'फोरनि दानाय लु लुनायनि गाहाय बाथ्राफोर थायो बेवहाय दा दानाय दानाय होनना बुङोब्लाथ' बर' हिनजाव साफ्रा माने गावसोरनि गाननाय जोमनाय बेसादखौ माने बेवहाय हिसानसालियावनो गावसोरनि आखाइजोंनो दानानै लायो बा दानानै लानायखौ जों नुनो मोनदों बा नुबोदों बा नुबाय थादों आरोना नोंथां। दा ओ बेनि गेजेरजोंनो माने बैसागु समाव आर'नाइ दा आर'नाइ होन होनना बुङोब्ला रंजालि बैसागु समाव गिदिरफोरखौ मान होनो थाखाय माने सिख्लाफ गोदान आर'नाइ दानानै माने जासिनाय बा ओ बिबियान माने ओ जासिनाय जायो आरो ना नोंथां नियम दं आरो बेवहाय
औ।
बेनि गेजेरजोंनो दा बर' आइजोफोरा दाउ ननो आरो बे बेखौ फाननानै मोननाय रांजोंनो खुन्दुं बानायना सि दायो आरोना नोंथां दा न'खराव खुन्दुं बानायना दानो हायाब्लाबो माने गुबुननिफ्राय आदि लाबोनाय हुदाबो दं दंबा हुदाखौ जोङो नु नुबोदों बा मोनबोदों बेफोरबायदि आरो ना नोंथां दा आथिखालाव माने बांसिन जायगायावनो बर' आइजोफोरा माने ओ दारिमिन फसंना माने गावनि आथिङाव गसंनायजों लोगोसे से खामानि गैजायै मानसिफोरखौबो माने खामानि होनो हादों आरोना नोंथां। दा बर' सिख्लाफोरा माने ओ खुवालकुसि बायदियाव माने सि दानाय नोगोराव माने बेथन लानानै साख्रि बाददि थिसनजानानै रां खामायबोदों आरो ना नोंथां। दा बिनि गेजेरजोंनो ओनसोल बा रां थायोब्ला बर'फोरा गावसोरनि न'खरावनो सि दानाय दारिमिन गायसननानै लानो हायो आरोना। नोंथां खोनादोंना नोंथाङा। माने दा दानाय लुनायनि अनगायैबो बर' आइजोफोरा दाउ अमा बोरमा हांसो फिनाय बायदि खामानि मावबोबाय आरोना नों थां ओ बर' आइजोफोरनि आखाइजों एंगार जायि माने आखाइजोंनि नि एरनाय आगरफोर दं आरोना बेवहाय ओ आग'र होनना बुङोब्ला दिंखिया बिजौ दङ थाइगिर बिबार दङ लाइ आगर दं ङ हाजो आगर दङ थाम फै आग'र दङ बैग्रि बिबार माने जेरेमा आगर थब्ल' बिबार फामे बि बार खोदोम बिबार फारौ मेगन हाजो आगर ओ लाव बे गर आगर बा दाउथु बिबार बा दाउथु बिखा आग'र बायदि बायदि आगर दं आरोना नोंथां। दा ओ बर' हारिमुवारि दानाय लुनाया जाबाय माने बर' हारिया गोदोनिफ्राय नो माने गावनि आखाइ आदबजों माने मावफुंनानै फैनाय बेसाद बानायनाय न'आव बा नायनाय आरो आखाइनि
दा बे हारिमुवारि खान्थिया बर'नि दोरोङारि जुनि आरो गियाननि मोनसे बाहागो आरोना। नोंथां खोनादों ना? दा बर'फोरनि औ औ बर'फोरनि दानाय लुनाय हारिमुआव गाहायै माने बि खौ जोङो ओ बाहागो माने बायदिसिना गोनोखो एरि माने ओ नुजुरनो मोनो आरोना नोंथां बा दाथायनि बागै माखासे माने बर' आइजो फोरा न'आवनो गावनि आखाइजोंनो बेसाद बानायनाय आरो आगर एरनाय खामानिखौ माने मोजाङै मावफुंनो हायो आरोना दा सि जोम दानाय इ बा हि-हि-हिसान माने आ ओ लाइलन बा बायदिसिना आर'नाइ गामसा फालि इ बायदि बायदि दख'नाफोरखौ बानायनाय बाय जायो आरोना नोंथां। दा माखासे दोरोङारि न' लुनाय होनना बुङोब्ला जाय हा बेवहाय बर'नि दोरोङारि न'फोरा माने बांसिनैनो औवा माने बायदिसिना ओ ओ बेवहाय दोङो गांगो बाख्रि आरो माने लुनाय जायो आरोना बेखौ। दा न' न'या नायनायनि आंगो आदबजों माने बुहुमनि बार बा अखा आरो जोमैनि गोनांथिखौ सानखांनानै लुनाय जायो आरोना ना नोंथां दा बेवहाय दख'ना आरो ओ आखाइ आगर होनना बुङोब्ला आइजोफोरनि माने गानग्रा गाब गोनां दख'नाफोरखौ माने आ थिखालाव माने मेसिनजों लोगोसे ओ मेसिनजों लोगोसे न'आवनो आखाइजोंबो माने ए आग'र बानायनाय जायो आरोना नोंथां। खोनादोंब्ला औ दा बर' माने हिनजावफोरनि गाननाय जोमनायफोराबो माने बर' हारिमुनि नेरसोन आरोना नोंथां दा दख'ना बा आर'नाइ फालि बायदिसिना आगरनि दख'ना थाव थावसि फारौ मेगन बा मोसा मेगन गरखा गंब्रै माने ओ आरिफोर आरो इन्दि मुगानि माने ओ सिफोरा माने बर' हिन्जावफोरनि दानाय लुनाय आरोना नोंथां दा बेफोर गाननाय जोमनाय माने बेफोरो नायनो जोबोद समायना जायो आरोना बेयो मोन से जोबोद माने गोग्गाथावदि नङा होमब्ला बर' हारिमुआवबो बेबायदि गोब्राब दानाय लुनाया माने बर' हिन्जावफोरनि गेजेरजों माने जोनोम मोनदों आरोना नोंथां। दा बेनिखायनो बर' हिनजाव फोरनि दानाय लुनाया बर' हारिनि माने गोथार सोरजि आरोना नोंथां। खोनादोंब्ला?
औ खोनादों।
औ औ औ। दा बेनि गेजेरजोंनो बायदिसिना माने मोसानाय मुसुरनाया हारिमुवारारि माने फालिथाय बा फोरबोफोर आरो आसार खान्थिफोरनि मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय रंजानाय बाजानाय बायदिखौ माने गो गोथौवै सोमोन्दो दं होनना जों मिथियो आरोना नोंथां दा मोसानाय मुसुर मुसुरनायनि गेजेरजों गावनि हारिनि हारिमुखौ माने गुबुननि सिगाङाव दिन्थिनो हायो आरोना। दा मोनसे हारिनि हारिमु ओ समायनाथियाबो बेनि गेजेरजोंनो बेरखांङो आरोना दा खेराय मोसानाय मोसानाय दाउ थै लोंनाय माइनाव थिसननाय खैजिमा फुनाय सा गोलाव बोनाय आरि माने ओ बायदि बायदि आरोना नोंथां। दा बेनि गेजेरजोंनो जोंङो दानाय लुनाया मोनसे हारिनि हारिमुनि नेरसोन आरोना दा दानाय लुनायनि गेजेरजों हारिनि हारिमुवा जौगानाय खाबु मोनो आरोना नोंथां दा बेनि गेजेरजोंनो हारिमुनि सावगारिफोराबो बेरखाङो दानाय लुनायाव हिनजावसाफोरा हारिनि मावनाय दांनाय साननाय हनाय रंजानाय